औ खोनादोंना नोंथाङा
औ
हेलौ,
औ खोनादों नोंथां बुं
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ -
दाथ' आङो फ्रियावनो दं जिरायनानै दङ
औ औ अब्ला नोंथाङा जुदि फ्रि ब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि नामा गेलेनाय गेलेनायजों जोङो औ
सावरायजागोन दे
औ गेलेनायजों जोंहा मा मा लाब जायो देहायाव आरो केयार केरियारावहाय बेफोर गासैखौबो सावरायनो थाखाय जोङो माने बे बे समायखौ नोंथाङा होनो हागोन ना
औ औ होनो हागोन नोंथां
औ नोंथांनि माने साननायावहाय
औ
खेला माने गेलेनायजों मा मा जोङो केरियारखौ जोङो चुज खालामनो हायो नों नोंथाङा माने सायख'नानै लानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन थारैनो नोंथाङा जि गिबियावनो गोजोन बेलासिनि गाहाम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथां नोंथाङा जि दिनैनि टपिक स्पर्ट बा गेलेनायनि आयदायाव सावरायनो सानदों थारैनो जोबोद मोजां आयदा गेलेनाय होनना बुंनो बुङोब्लाथ' जोङो दिनैनि दिनाव गावनि देहा सावस्रिनि फारसे गावखौ जोथोन लानो बा बैजों गावनि जिउ स्पर्टसनि फारसे गावनि जिउखौ दालांनो सानोब्लाथ' जों गेलेनायाव बांसिन मुखुबोनांगोन आथिखालाव गेलेनाया गोबां रोखोमनि दं जेरै जों क्रिकेट फुटबल बेजों लोगोसे जोङो टेनिस भलिबल नङा होमबा नोंथां ओं गोबां गोबां गेलेनाय दं ओ-नाथाय माखासे बैफोरनि गेलेनायाव ओय गावनि केरेक्टारखौ बा गाव ओ फिउसाराव गावनि जिउखौ दालांनो सानदोंबा गेलेनायनि अनगायै नोङो मोनसे ओय माख खौ नोङो बांसिन गेलनानै मोजां मोनो नोंहा बैनि सायाव बांसिन फकास होनांगोन नङा होमबा?
जेरै ओ नों क्रिकेटाव ओ गोसो दंब्ला नों क्रिकेटखौ ओ गेलेनायनि सायाव नोङो बां बांसिन गोसो होनांगोन दा आथिखालावथ' नोङो नुनो मोनसै आथिखालाव गेलेनानै गोबां सुबुङा ओय बुहुमावनो मुंदांखा दिनैनि दिनाव गेलेनानैनो गोबां ओ वर्ल्ड-वर्ल्डकापफोर बायदि दं हा इस स्पट ओ जोंनि जायगायावनो बैफोरखौ ओ- माखासे सनानि मेडेलफोरखौ जों लाबोनो हायोबा भारतनि जानानै बा जोंनि आसामनि जानानै गावनि जायगानि ओनसोलनि जानानै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जो गौ गोबां गावनि ओ-जिउजों लोगोस ओ- गावनि बिमा-बिफा बा गावनि जायगानि ओनसोलनि गोबां ओ- नाम जायो। गेलेनायजों लोगोसे आरो गावनि देहा सावस्रियाबो माखासे गोबां ओ-साबसिन जायो होननानै आं सानो मानो होनबा गावनि खालाव गेलेनानै ओ-जिबायायदि खारनाय बारनाय खालामनानै जोङो गावनि देहाखौ औ माखासे बेमार आजारफोरनिबो जों जोथोन लानो हायो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो औ।
औ आं ओ-थारैनो आङो गेलेनायजों माखासे बिदि केरियारखौ दालां गाव गावनिखौ दालांनो हायो होननानै आं सा सानो नोंथां।
फरायनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे माखासे गेलेनायाव ओय गेलेनायखौ लाफायोबा जोङो जिउआव ओइ लांफाबाय थायोब्ला जिउआव मा जायो जोङो सानसे जाफुंसारबो जाहैनो हायोखि खेलानि गेजेरजोंबो नोंथां।
औ नोंथांनि बुंनायाथ' नंगौ ओ थारैनो दा जोंनि बर'ओनसोलावबो जोङो नुनो मोनदों गोबां जोंनि जोहोलाव सेंग्रा जे दानि ओ जेनेरेसननि ओंखारगासिनो दं बिसोरो गोबां फुटबल खे-खेलायावबो ओ-गोसो होगासिनो दङ आरो बिदिनो ओ-गोबां स्पर्टस जोंनि बर ओनसोलावबो दा जागा जागा गामि गामि खुंगासिनो दङ नंगौ होमबा थ'- बेबाय बिरनो उम आरो दिनैहाय माने बांसिन स्पर्टसखौहाय फुटबलखौहाय बा क्रिकेटखौहाय बांसिन ओ-मानसिफ्रा मोजां मोनदों आरो बिदिनो ओ-माने आवगायलांगासिनो दङ थ नोंथां नि गामियावबो बेबायदि स्पर्टस बा खेला ओ-बेबायदि खुङो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ खुङो आथखालनि आथिखालावथ' गोबां गाव गावनि जायगायावनो गेलेनायखौ ओ-मोनसे गेलेनायजों सोमोन्दो गोनां बायदि गावनि जिउ राहाखौ लाबाय थादों ओ- गोबां जायगायावनो बा गाव गावनि गामियावनो आथिखालाव ओ-गोलोम बो बोथोराव गोलोम बोथोरनि गेलेनाय ओ-फुटबल ओ- गोजां बोथोराव जों गोजां बोथोरनि गेलेनाय जोङो माखासे गेलेनायनि सायाव बोथोरखौ नायनानै गेलेयो नङा होमबा गेलेनायखौ। बेनि गेजेराव जोंङो माखासे बाहेरायाव गेलेनाय दङ सिङावबो गेलेनाय दङ न' सिं सिङावहाय गेलेनाय होननाय लोगो लोगो जोङो भलिबलफोरखौ जोङो न' सिंफ्राव गेलेनो हायो केरम बेफोरखौ हायो लुदु बेफोरखौ हायो। जों टेनिस बेफोरखौ हायो नङा म नोंथां नाथाय जोंनि जायगायाव मा आथिखालाव माखासे गेलेनाय सुबिदाफ्रा बैफोरदि आउटदर इनदर होनो जे जायखौ ओ-आउटदर होनाय लोगो लोगो जोंना बाहेरायाव फैबाय जेरै जोङो बांसिन दा बाहेरायाव गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनसै ओइ फुटबल क्रिकेटफोरखोनो जों बांसिन गोसो होनाय बा दासिमाव जों गेलेनायखौ नुबाय थायो नोंथां। थारैनो जोंनियावबो ओनसोलाव गोबां बिदिनो ओ-खेला दुला जों गेलेनायखौ लानानै होलांबाय थानायखौ नुबाय थादों।
ओ-सोरबाबा सोरबा बायदिया गाव गावनि बो-बोसोराव गोबां ओ-मागो बैसागो फैयोबा बोसोर गोदानाव गावनि गाव गावनि गामियावबो गेलेलायनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों माने नोंथां। नाथाय गोदो मा खालामोमोन माखासे फिल्डफोर गैयि समावहाय जोङो गेलेनायफोरखौ फोथार दुब्लि फोथारफ्रावनो गेलेयोमोन। सिगांनि गेलेनाय होनना बुङोब्लाथ' जों गोदो गोबां जोंनि समाव उन्दैफ्राव गेलेनाया जाहैबाय जोङो पिन्तु होनो जै सेभेना सेभेन बायदि होनो। बेजों लोगोसे जोङो गोबां गेलेयोमोन। फोथारफ्रावनो फिल्डनि सुबिदा गैयैखाय नाथाय दानि दिनाव जायगा जायगा थानायखाय बैफोराव दा गेलेनो हमसै आरो दा
औ बेनो जोङो मोनथियो जे बे खेलाया जोंनि मोनसे जिब माने जिउ माबा खांलांनायावहाय मोनसे इम्परटेन्ट पार्ट होननानै जोङो साननो हायो आरोना गेलेनायखौहाय मानोना गेलेनाय खौ माने स्पर्टस होनोब्ला खेलाखौ होनोब्ला उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै बोराय बैसोसिम बयबो नायनोबो माने गेलेनो हायाब्लाबो नायनानै गोसोआवहाय गोजोननाय मोनो। जेरै जोङो नुनो मोनो स्पर्टसफ्रावहाय जेरै दा आथिखालावथे क्रिकेटनि टुरनामेन्ट जागासिनो दङ बेवहायबो गोबां मानसिफ्रा जागा जागा जिरायलायनानै बे खौहाय नायनानै मुजिदों आरो रंजादों। आरो बेबायदिनो माने इन्जय खालामलायनायखौ जोङो नुनो मोन ना नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो माने गेलेनायजों जोङो देहानिल' नङा नाथाय जोंनि मोनसे मोजां गुनफोरबो जोङो नुनो मोनो जेरै लिडारशिप कुवालिटि जेरै जोंनि मेनेजमेन्टखौ जोङो मोनसे ग्रुपखौ मोनसे माने स्पर्टसखौ लानानै जों माबायदि ग्रुपखौ दैदेनलांनांगौ बा जोंनि सासे सासे माने आघाद जायोब्ला बै सासेखौ जों माबायदि माने दिखांलांनांगौ बेबायदि मोनसे जोङो टिम स्पिरिट जेखौ होनो आरो बेबायदिनो माने ओ लिडारशिप कुवालिटिखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि गुनखौबो जोङो स्पर्टसनि दुवारै जोङो नुनो मोनो नोंथाङा बिनि बिसय माबाफोर होननो सानो नामा?
अ नंगौ नोंथां थारैनो आथिखालाव फरायनायजों गावनि फरायनायजों लोगोसे जोङो गेलेनायजों गावनि जिउखौ दालांनोबो हायो नङा होमबा जेब्ला गेलेनानै ओ गावनि केरियारखौ गेलेयै गेलेयै जेब्ला नोङो सिनियर सिटिजेन्स बा ओ गुबुनखौ सामलायगिरि जाहैयो अब्ला जोङो बैहायबो माने आथिखालाव फरायनायजोंल' साख्रिखो मोननो हाया बे जोङो गेलेनायजोंबो जों माखासे साख्रिखो मोन साख्रि मोननाय बायदिआ जाहैबाय नङा होमबा। दा बैयाहाय गेलेनानै ओ जि सिटि ओ लिडारशप जाहैगोन। ओ बैसोरो गावसोरनि उन्दै गथ'फोरखौ बिसोरो गावसोर गेलेनानै माबायदि मोनबोदों ओ इयुनाव माबायदि गेलेनांगौ बा माबायदि गेलेनाय बेयाव बांसिन गोसो होनांगौ बैफोरनि सायाव बिसोरो माखासे फोरोंथाइखौ हो-हो-होबोयो आरो नोंथां।
नंगौ आरो बियो स्टुडेन्टसफोरनि थाखायबो मोजां होननानै सानो आं माने फरायनाय फरायसा जेन' बिसोरो माने आ फरायनायजों लोगोसे बेबायदि गेलेनायखौ लाफादेरोब्ला एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिसखौ लाफा देरो ब्ला बिसोरनि माइन्दफ्राबो माने प्रेस जायो आरो बिसोरनि माने फरायनायनि जे गुन दङ बियो बांसिन लाङो होननानै आं सानो आरो। आरो बिदिजों बेजों लोगोसे माने स्किुल कलेजफ्रावबो जोङो बांसिन माने बे गेलेनायखौहाय जोङो ओ होयोब्ला बिसोरो गोबां ओ फरायनायजों लोगोसे फिजिकेल एक्टिभिटिजों लोगोसे माइन्दफ्राबो बिसोरनि साननाय हनायफ्राबो मोजां जालाङो होननानै आं सानो ओ नोंथाङा मा बुङो बिनि बिसय?
ओयै नंगौ। बेनो ओ दहायबो जोङो बिनि सोमोन्दै फंनैसो ओ एसे होनखादोंमोन जेरै फरायनायजों लोगोसे जोङो गेलेनायखौ लांफ्लायोब्ला जोंहा बेयावबो जिउ राहा लामा खौ दानो हानायनि सुबिदा दं होननानै दा बिदिनो आ थिखालावथ' ओ गेलेनाय होननायाव बांसिन गोसो होनांसि होथारनांगौ होन्नाया जोंनि ओ लाइमोन बैसोफ्रानो जेरै कलेजाव फरायबाय थानाय नङा होमबा नोंथां? जोङो एसे उन्दैनिफ्रायनो गेले गेले गेलेबोनानै जेब्ला जोङो एसे गावनि ओ एडस बा गावनि बैसोआ जोङो ओ कलेज मोननाय बैयाहाय जोङो बांसिन फकास खालामनांगौ गेलेनायनि सायाव जेरै बैफोरजों बैफोराव जोंहा मानो होनबा जोंनि देहाया बांसिन सबसे स्ट्रं जायो जों ओन्दै फ्रावबो जोंनि देहाया एथबां स्ट्रं जाया। बा जोंना गोरा नङा आरो बोराय बैसो बा ओ बुरै बैसो जाहै बा जोंहा बै समावबो जों नांगौ बायदि जोंनि देहाया खारनो बारनो हानाय जाया ओंखायनो कलेजाव फरायबाय थानाय लाइमोन फोर बिसोरो बांसिन स्ट्रं जानायलाय बिसोरो बांसिन गेलेनायनि सायाव गोसो होनांगौ होन्नानै आं सानो नोंथां।
औ हबासै नोंथांनिफ्राय गोबांथार बिसय रायलायबाय सावरायबाय ना। बेे गेल खेले गेलेनायनि बिसय। आरो बेनो आरो लास्टाव बेखौनो होननो सानो जे गेलेनायजों लोगोसे ओ जोंनि ओ मा होनो उम देहानि ओ बेनिफिटसखौबो जों मोननो हायो आरो अब्ला समायाबो जाबाय नों थां दोननोसै बिदिब्लाना?
औ दे नोंथां।
औ गोजोन्थों।